अ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां नोंथांखौ फन औ। फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों एसे बर' हारि जोंनि एबा बर' गामिफोराव जोङो आबाद मावना जानायखौ खौ नुनो मोनो।
औ।
आबाद मावना जानायाव मा रोखोमै आबादफोरखौ मावनाय जायो? औ बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनियावथ' आबाद होनोब्ला दैज्लांनि आबाद दङ मेसेंनि आबाद दङ दैज्लाङाव जोङो दाथ' माइ आबाद सोलिगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां। थारैनो।
माय होनना बुङो जोंङो जेखौ माइखौ जोङो मा होनो दाथ' जोङो माइ गायगासिनो नालाय माइखौ जोङो माइखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन जाबाय दै आव सोमना ना लानानै ह हरसे बा हरनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै उसुंदाफोराव जेनेबा बस्थाफोराव माबाना फेस्रा नानै दोननांगौ जायो आरो।
नांगौ नोंथां थारैनो
उम ओमफ्राय जेब्ला गाजा हरो बेखौ द
औ नोंथां
फोरानै बेखौ जेब्ला मास मोनसे देर मास दुइ मास जायो अब्ला जों बेखौ गायनो हायो आरो माइखौ
नंगौ नोंथां थारैनो
गायखांनानै जोङो गायखांनानै जोङो माइखौ गायखांनानै जेब्ला माइया फिथाइ फिथाइ जायो बेनि उनाव मोनो मोननायनि उनाव जों बेखौ हानानै लाबोनानै बेखौ जोङो जायो आरो माइरं हिसाबै आदार हिसाबै दाथ' दैज्लांनि आबाद होनो बा जोंनियाव दा मा होनो खुमब्रा दङ लाव दङ जिंखा, लेस्रा बायदिसिना दङ आरो दा दैज्लांनि आबादा,
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांमोननियाव दा नोंथांमोननियाव दा मा मा मा होनो आबाद सोलिगासिनो जेनेबा दैज्लांनि
नंगौ नोंथां ओ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाव दा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दुब्लि फोथाराव माइ आबाद बे माइ आबाद मावनो थाखाय जोंथ' गिबियाव नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो जोङो बै जोंनो माइ नांगौ जायो। जायखौ जोङो ओ माइज्लि होननानै बुङो बे माइज्लिखौ जोङो गिबियावनो बस्थायाव सोनानै दैयाव हरसे बा हरनैनायनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बेखौ हरस एबा हरनैनि उनाव जोङो फिन बोरियाव बोखांनानै दोनो जाहाथे बैयाव दै नांना थानायफोरा जोंनिया सरगारलाङो आरो बेनि उनाव जों ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जों उसुंदाफोरावनो हायाव जों बेखौ लखबनानै दोनफैयो बेखौ जोङो लखबना दोननायनि उनाव जोङो ओह थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला बेयो गाजा बेरगोन हरसेनि गेजेरावनो अब्ला जोङो फो थारसिम लाना थाङो बेखौ आरो जोङो बै जाय फोथार ओह जि जायगायाव जोङो फोगोन बे फोनाय जायगा गाखो जों गिबियावनो हालेवग्रोना लानाय जायो औ एवग्रोना ला नाय जायो बे खौ खेबनै खेबथाम गाहाम जों एवनानै बे हा जायगाखौ जोङो फो हाखौ फोमोनना लानाय जायो। आरो बे होम फोमोननाय हायाव जोङो बै औ जि जोङो माइलि सोमनानै दोनदोंमोन। बे माइलिखौ जोङो आखायजों जोंनो फारसेनिफ्राय मोजाङै सारनानै होनाय जायो। जाहाथे जोंनिया बै जायगायाव मोजाङै मोजां बे माइलिया ओह माने ओहम रज'यो आरो नोंथां बिदिनो जोङो दै ओ बे आबादखौ मावनो थाखायथ' जोंनो दैबो नांगौ।
औ दै
बे दुब्लियाव औ दाथ' जोंनिया दैज्लां नालाय बे अखानि फ्रायनो जोङो दैखौ मोननाय जायो। आरो जोङो दै मोन। मोनाब्लाथाय दंग बायदिसिनानि जोङो बायदि ओ लङा बानायनानै दै लाना फैनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनियाव बेवहाय बैदि खोथिया फाबाय बे बे खौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसे। बिसोरनि उनाव जोङो। औ बेखौ फुनानै जोङो गायनो थाखाय लाहार फार खालामनाय जायो। बे गायनो थाखाय। फाइ गायनो होननानै बुङोब्ला जों दुब्लिखौ। बेखौ बै जि जायगायाव जोङो गायगोन। बै जायगाखौ जोंङो हालेवनानै लानायखौ नुनो मोनो। हालेवना लानाय होनना बुङोब्ला जों बेवहायबो खेबसे खेबनै खेब थाम बिदिनो जों हालेवना लानायखौ मोनो औ नोंथां बिदिनो। हाग्राफोर दङबा। दाथ बे हाग्राखौ जोङो गिबियावनो साफा खालामना लाग्रोनांगौ जायो आरो जेब्ला बै हाया मोनगोन। एबा गायनो हानाय जागोन अब्ला जों बेवहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव गोबाङै जोङो हिनजाव मानसिफोरखौ। गोबाङैनो माने माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो। बेवहायथ जोंङनो दै लाखिनो थाखाय जों गेजेर गेजेर आलि होनायखौबो नुनो मोनो। नोंथां औ बिदिनो जोङो बै हाजिरा जोङो लायो। माइ गायनो थाखाय बिसोरनो। जोङो बेथनबो हरनाय जायो। नाथाय खायफाया जों खायफाखौ जों माने सावरि जाफैनायखौबो नुनो मोनो आरो। ओम नोंथां। औ बिदिनो ओम नोंथाङा बुंबाय बिदि बिदिनो जोंनिया अब्ला ओ बै माइ जे गायबाय बे गायनायनि उनाव मास मोनबा एबा सय माहा ओ बेनि उनाव बेयो जायो नङा होनबा नोंथां औ बेयो जेब्ला फिथाइ थाइबाय फिथाइ थाइखांनानै जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो औ बेवखो जों बेखो जोङो हानानै लामनायखौ नुनो मोनो। हानायावथ' जों गोबाङैनो खासिखौनो बाहायो। आरो जोंनि साखा साखाथि फाखाथियाव जोङो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनानै दुब्लिफोरावबो हानायखौ नुनो मोनो। औ जोंनि जायगायावथ' गोबाङैनो बै खासिजोंनो हानानै जोङो न'आव लाना फैनाय नुनो मोनो। न'आव लाना फैनानै जों बिदिनो मार होनो होनायखौ नुनो मोनो आरो नों। नोंथां मारो होननानै जि दिनि जोंनिया माइ मोनबाय बै माइखौ जोङो दुलि एबा जोङो बे बस्थाफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया बेखौ रांखावरि नांगौ जायोब्ला बाजारफोराव जों फानहैनायखौबो नुनो मोनो। आरो जि थालांबाय जोंनिया बै जिगाब बे जिबावखौ जोङो हमनानै दोनै नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैनो थाङा सोंबावदोंमोन मा रोखोमै जोंनिया आबाद मावबाववो बेनि दैज्लां बोथो राव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव बिदिनो लेस्रा
औ।
लेस्रा खुमब्राफोरखौबो नोंथां मोननो थाङो। जों खुमब्राखौथ। खौ नआवनो मोनो। नआवनो बेखौ जेब्ला जोङो उखुम मुदाफोरावनो जोङो बै जों खुमब्रा बिफांखौ मान होलोन मान मानला होनानै ओ दोननायखौ नुनो मोनो। खुमब्रा बुङोबाथ बियो खुमब्राया गोबां माने माखासे थायनानै थायो। बेयो गुफुर गु फुरै जोङो उखुम मुदायावनो गोबां थायना नुनाय थायना थानायखौ नुनो मोना नोंथां आरो नों थांमोननि जायगायाव आरोफा माबा फोर बिदिनो दै माने आबाद दुब्लिफोराव माबाफोर आबाद मावबावो नामा नोंथांमोना जेनेबा माइ आबाद मावखांनायनि उनाव?
माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंनाव बेसर फोनाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
बेसर आरो मा होनो बेखौ आलु आलु आबाद मावो जोंनाव। आलु आलुजों लोगो से आरो लावबो होफायो लाव आबाद मावो।
नंगौ नों थां।
नोंसोरनावबो बेबायदिनो मावोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। जोंनियावबो बिदिनो नों थाङा बुंनाय बायदिनो जेब्ला जोंनिया माइ आबाद मावखांगोन अब्ला बै जायगायावनो जोङो माने औ फिन हालेवबावनानै जोङो औ बेसर आबाद खौ मावनाय नुनो मोनो बे मावनो थाखायबो जोङो जेनेबा बेवहायबो जोङो दै गोनां दैनि गोनांथि जायो औ नंगौ नों थाव। बिदिनो आरो जोंहा। बेखौबो एसे एवना लानांगौ जाबाय। बे हा एवनाय जायगायावनो जोङो जेनेबा जों बेखौ बेसर जि फिथाइ फिथाइ माने बेखौ बेगर बुङो। बेगरखौ जोङो सारना होनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो हासार होनो बेवहाय सारनांगौ जायो। नोंथां। औ बिदिनो जेब्ला बेयो जौगोन जौनानै बिबार बारगोन बिबार बार खांनायनि उनाव जोंनिया बिदिनो बेबो फिथाइ एबा बेगर जोंनिया मोनो औ बेखौ जोङो फुनाय जायो आरो बे बिफांखौ मानो होनबा बे थ' जोंनिया गाहाय गाहायानो जायो।
औ।
जाया नालाय बेखौ फुनानै आरो बेखौनो जोङो थिगै माइ आबाद मावनायाव जेरै जोङो मारा होयोमोन बिदिनो मारा होनाय खम जोङो बारा होनायखौनो नुनो मोनो आरो नों थां औ नोंथां।
आरो बेनि अनगा गुबुन मावबावोना?
बेनि अनगा नोंथां आलुफोरखौबो मावनाय नुनो मोनो। आलुखौबोथ' जों गिबियाव आलुखौ जोङो बिदान हिसाबै बायना ला नांगौ जायो। लाबोनानै जोङो बै हाखौ जेनेबा बै हायाव जोङो जि हायाव जोङो माबा आलु खौ जोङो औ। मावगोन आबाद मावगोन बेयाव जोङो माने एसे हाखौ जोङो हालेवना लानायावनो बुङो। खायफाया जोङो जावफ्लेना लानायबो नुनो मोनो। खदालजोंनो बेयाव जावफ्लेे ना लानायनि उनाव जोङो बे एसे गोजौ गोजौ आलि रखम बानायना लायो आरो नोंथां औ नोंथां बेनि उनाव जोङो बे आलुखौ बेवहाय फबनानै होयो हा सिङाव औ नोंथां। बि बिदिनो बेनि सायाव जोङो जिगाबफोर खौबो होनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया बेलेग बेलेग होयो प्लास्टिकफोरबो होनायखौ नुनो मोनो खायफाखौ औ नोंथां। बिदिनो जोङो बे आबाद खौबो मावनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो पियास फोरनिबो नुनो मोनो नोंथां औ औ सामब्राम गुफ फोरखौबो जोङो गोबाङैनो मावनाय नुनो मोनो आरो। जोंनि जायगाफ्राव। औ नोंथां थारैनो। बेनि अनगायैबो आरो नों नोंथांनियाव माबाफोर इदि नुनो मोनबावो ना?
जोंनाव हाइजें हाइजेंफोरखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंथां हाइजेंखौ माबायदि मावनो? नोंथां।
हाइजेंखौ हाइजेंखौ थ' जोङो एबा जेनेबा एवनानै लाग्रोनांगोन जेनेबा जावफ्लेना लानांगोन जि जायगायाव गायगोन ओमफ्राय बे जे हाया मोनोब्ला जोङो माबाखौ मा होनो हाइजेंखौ एफबनानै होनांगोन आरो जोङो एफब खांनानै एफबनानै हाखो जाबनानै यिनि सायाव जिगाब बायदिसिना होनो हायो आरो बिदिनो गायो हाइजेंखौबो आलुखो जेरै गायो बिदिनो गायो आरो
औ नंगौ थारैनो दे बिदिब्ला नों नोंथां जोंनिया स समाबो जाबाय बिदिब्ला औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोङो लाखि लाखिलायथनोसै नोंथां
अ दे होमबा औ गोजोन